औ औ खोनादों दे नोंथां। औ खोनादों दे।
हेल'।
खोनादों दे।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
हेल'।
आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा?
हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना?
खोनादों ना?
औ खोनादों।
हेल'।
हेल' नोंथां औ खोनादोंना?
हेल'। हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां।
अ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथांनिसिम ओ गोजोन मोनाबिलिनि ओ गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। ओ नोंथांजों मोनसे ओ गोनां खोथा एबा गोनां आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानैसो ओ कल हरनाय जादोंमोन ओ नों नोंथांजों सावरायजागोन ना एबा नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना? औ ओ दा जों हा ओ सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय जोंनि जा बैसागु फोरबो बैसागो मोसानाय बेनि सायाव ओ सावरायनो लादों। आं एसे नोंथांजों फोरमायलायनो लादों औ। दा जोंहा बैसागु फोरबो होनोब्लाथ' जोङो आगोल आगु आबै आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिबोनाय खौ नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा दिनैनि आथिखालनि मुगायावबो जोङो बैसागु मोस जानायखौ आगोलनि बादिनो गाजा गोमजा रंजा बाजायै जोङो बैसागु फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो जोंहा बैसागु फोरबो होनोब्ला जोंहा बैसागु फोरबोआ जों बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय जों खुंनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो गोदोनि दिनावहाय बैसागुखौ बैसाग दानसिम एबा मास मोनसेसिम जोंहा ओ खुंनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो बैसागु फोरबोखौ स्नि सानसिमहालागैल' जोङो खुंनाय जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा बैसागु फोरबो होनोब्ला जोङो बैसागुखौ ओ मोननै बाहागोआव राननो हायो नङा होमबा थिग बे रोखोम समनो जोङो ओ मानसि बैसागु एबा बैसागु ओ मोसौ बैसागु दा मोसौ बैसागु होनोब्ला जोंहा ओ जोङो मोसौ बैसागुआव बैसागुआवहाय मोसौखौ ओ फुंबिलियावनो जोंहा ओ थाव गुबै फोननानै ओ फुख्रिफोराव जों खैस्र' हैनाय जायो थिग बे रोखोमैनो जोंहा मोसौखौ थुखैखांनानै ओ न'आव लाबोनानै बायदि रोखोमनि ओ नेमखान्थिजों जोंहा मोसौनो ओ फिथाइ ओ मैगं थाइगंजों ओ सारनानै एबा दिगिलिटि पाट माइ ओ बायदि बायदि रोखोमनि बिलाइजों जोंहा बुस्रोद बुस्रोद बायदि रोखोमनि सल' ओ खन्नायखौबो जों नुनो मोनो जेरैहाय बिदिन्थि महरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरलांबाय थां बे रोखोमैनो जोंहा बायदि रोखोमै नेमखान्थि बाहायनानै मोसौखौ ओ दुब्लि फोथारसिम हगार हरनाय जायो उदाङै जाथों बेरायथों होननानै बेनि उनावहाय जा मोनाबिलि सम जायो बेनि उनाव जोङो। ओ फागा गोदानखौ बावनानै मोसौनो खानाय जायो नङा होमबा।
औ।
दा बे रोखोमैनो जोंहा मोसौ बैसागुआ बे रोखोमैनो नेमखान्थि बाहायनानै जों सोलिलाङो हगार हरो बेनि उनावहाय जोंहा जा अखानायै ओ जा जोंहा सेथि बैसागो जा जायखौ जों बुङो सेथि बैसागो नङा होमबा जायखौ मानसि बैसागु होननानै जों मिथियो बै सानखालिहायबो जोङो ओ दुगैस्रां लोबस्रां फुंबिलियावनो ओ जोंहा न'खराव आलारि बाथि फोजोंनानै उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान बावनायखौ जों नुनो मोनो गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ अन्नाय बोर साबसिनायखौ जों नुनो मोनो थिग एखे रोखोमैनो जोंहा गामिनि ओ जा बोराइ बेन्थ' ओ बैसोगोरा सुबुंफोरखौहाय जोङो ज' ज'यै लाइमोनफोरा खुलुमहैनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो बै मानसि सानखालिबो जोंहा गाजा गोमजायै ओ बायदि नेमखान्थि बाहायनानै जोङो हगार हरो।
दा बैसागु बोथोराव ओ जानाय लोंनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि गोथां मैगं थाइगं गोखा गोखै जों जानाय नुनो मोनो। जेरैहाय ओ जोङो ओ गोबांखौ मोनथिजोबा गोबांनि मुंफोरखौ। थेवब्लाबो जाखिनिखौ हागौ बेखौ एसे फोरमायनोसै। जेरैहाय दिंखिया बिलाइ ओ जेरैहाय जोङो थाालिर फस्ला ओ फुंखा बिलाइ बायदि बायदि रोखोमनि खुन्थाइ फिथाइ गोखै गोखा गोखै जेरैहाय जोङो फिथाइ जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि अनगायैबो जोंहा जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंब' जायो। जेरैहाय खैजोमा बिदै, जौ बिदै बायदि बायदि। दा नोंथाङाबो आंनो बैसागु फोरबोआवहाय जों माबाददिहाय मो रंजानाय मोसानाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां औ। नोंथाङाथ' फोरमाय खाबायानो बैसागुनि बागै। ओ थेवबो आं एसे फोरमायबावनोसै जोङो गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुनि रंजानायखौ जोङो नायोब्ला गोबां फारागखौ नुनो थाङो आरो जोङो जेरै गोदो बैसागु फैब्लानो गिबि साननिफ्रायनो जोङो जेरै रंजानो थाखाय लैहोर लैहोर ओंखारबोयोमोन बिब्दिखौ जोङो दानि समाव ओंखारबोनायखौ खौ नुला आरो। औ गोदो जेरै जोङो बैसागु खौ से दानहालागै फालियोमोन बिब्दिखौबो जोङो नुला आरो। मानो बुङोब्ला ब्ला दानि समाव बयहाबो समनि आंखाल बेनिखायनो जोङो बैसागु नि सान फालिनायखौ नुयो आरो बिदिनो जोङो मोसौनि जेरैबायदि गोदो ओ मोसौनि बैसागुखौ जोबोर गा जा गोमजायै फालियोमोन। बिब्दि बे खौबो जोङो नुला आरो। मानो होनोब्ला जोंहा आथिखाल आथिखाल समाव बांसिन आबाद मावनायफोराव मोसौफोरखौ बाहायला बा मोसौ हालुवाफोरखौ जोङो फिसिनायखौबो नुनो थां आरो गोदो जोङो बांसिन ट्रेक्टर बायदिफोर गैयैनि थाखाय मोसौ हालुवाखौ फिसियोमोन नालाय बेनिखाय जोङो बांसिन गोदो गाजा-गोमजायै फालिनो होनायखौ नुदों आरो। नाथाय जोङो दानि समावबो खायसेखौ जोङो जायफोरहा मोसौ दङ बिसोरखौ फालिनायखौ नुयो आरो। जोङो बेखौ फालिनाय समाव बेनि सानसे सिगांनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैबायदि औ ओ रं ओ हालदै लाव फान्थाव दिग्लि लथि थाराइ बायदिखौ जोङो बुथुमनानै दोनफैखायो आरो आरो जेब्ला औ जेब्ला मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बैसांखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जोङो लाबोखानानै दोनफैनाय लाव फान्थाव बायदि हाग्रोनानै लानाय जायो आरो आरो। बेनि उनाव जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननो थाखायबो जोङो सारायनि जा हांगार नङाब्ला थौनि हांगारफोरखौ जोङो लाइ बिलाइयाव दिहुनना लानानै बेवहाय जोङो थाव गुबै फुननानै बेखौ जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननाय जायो आरो। जोङो बैसानखालि मोसौ खौल' नङा जोङो न'खराव थानाय जिब जुनार जेरै बोरमा अमा बायदि फोरनियावबो फोननायखौ नुदों आरो। बे बायदिनो जोङो फोथा फोनखांनानै बिसोरखौ ओ फुख्रिनि दैयाव नङाब्ला दैमाफोरनि दैयाव थुखैहैनाय जायो आरो। बिब्दिनो थुखैखांनानै जेब्ला बिसोरखौ फोथाराव लांगोन। अब्ला जोङो हाखानानै लानाय लाव फान्थाव बायदिखौ बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा बुनानै जोंनि दोरोङारि जा खुगा मेथाइ जेरै नोंथाङा फोरमायलांदों। बिब्दिनो जोङो रोजाबनानै बिसोरखौ बरायनानै फोथाराव दोनहैनाय जायो आरो। आरो जोङो औ बै सानखालि बिसोरखौ खानानै दोननाय जाया आरो उदाङै हगारनाय जायो। बेबायदिनो जोङो न'आव फैफिननानै जोङो जा एसे गालांनाय लाव फान्थाव बेखौ जोङो माला बनायनानैबो न'नि उखउम मुदायाव बा गलियाव बाख्रियाव बायदियाव जोङो आलायनानै दोननाय जायो आरो। आरो जेरै नोंथाङा फोरमायदों गोखा गोखै जानाय बिब्दिनो जोङो ओ बै सानखालि गोखा गोखै जायोब्ला जोङो बायदि बेराम आजारफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो होननानै गोदोनिफ्रायनो एसे फोथायनाय दं आरो। बेबायदिनो ओ जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै जोङो बिसोरनो फागा गोदान बावो आरो बिसोरनि मोदोम, गं आरो आसुग्रिफोराव थाव गुबै फुननानै होयो आरो। औ बेबायदिनो जोंना मोसौनि बैसागुआ थांखांनायनि उनाव ओ जा नैथि सान मानसिनि बैसागु। बै सानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव न'नि जा बिगोमा बिमा बिफा नङाबा आबौ आबै, आदा बाजैमोननिफ्राय बोर लायो आरो जोङो बिसोरनो मानबो होयो आरो। जोङो न'खरनिल' नङा गामिनिबो गिदिर गोलाव फोरनिफ्रायबो जोङो बोर लानो थाङो आरो। आरो जोङो ओ गोदो नुदोंमोन आरो खोनादोंमोन आरो जे बै सानखालि जोङो ओ आलासि जानो थांलायनाय बायदिफोरखौ, नाथाय जोङो दानि समाव बिब बिदि जाद्लायनायखौबो एसे खम नुयो आरो खायसे न'खरफोरावल' जोङो दि हुदाफोरखौ नुयो आरो बेबायदिनो जोङो नैथि सानाबो थांनायनि उनाव थामथि साननिफ्राय जोङो गासैबो बोराय बुरैफोरा आलादा सेंग्रा सिख्लाया आलादा गथ'फोरा आलादा हानजा जानानै ओंखारबोनायखौ खौ नुयो आरो। नाथाय जोङो मोनसे फारागखौ नुयो आरो जे जोङो गोदो जेरै दोरोङारि दामग्रा आगजु खाम, ज'था, सिफुं बायदिखौ लानानै ओंखारोमोन। दानि समाव जोङो बिब्दिखौ एसेबां नुला आरो जोङो बांसिन लाइमोनफोरखौ ओ एसेबां बुरजा मानसि ओंखारलासिनो साब्रै साबाफोर ओंखारनानैबो जोङो बायदि बक्सफोर नङाब्ला मबाइल फन फोरजोंनो जोङो रंजाहैनायखौबो नुयो आरो। बेबायदिनो जोङो
औ।
ओ गाननायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरखौ बिदन दखना गोमो, आर'नाइ फालि, गोजा ब्लाउस, हौवाफोरखौबो गोथां गामसा, आर'नाइ फालि बिब्दि गान्नायखौ नुयो आरो। बेबायदिनो जोंना बै-बैसागु मागिनो थाङोब्ला जेरै गोदो ओ जौ बिदैफोर होयोमोन बा माइरं फैसा बिब्दि हरोमोन। दासिमहालागैबो जोंहा बिब्दि हरनायखौ नुयो बा जोङो गामिनि अनगायैबो गुबुन गामिफोरावबो रंजाहैनायखौ नुयो आरो। बिब्दिनो जेब्ला स्निथि सान फैयो मोसायै मोसायै अब्ला जोङो बै सानखालि गासैबो गामिनि ज' जानानै